खोनादों औ खोनादों
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों।
अ अ नोंथाङा बर्थ'मानावथ' बेस्थ' नंथ'आ खोमादां ना?
औ नङा नङा ओरैनो दंथ'
अ माने मोन आतसा माने नोंथांजों आं मोनसे आयदया लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो। ओ जुदि नोंथाङा जेबो उस बिदा गैयाब्ला बा नोंथाङा। समनि जे बो आंखाल गैथ'आब्ला रायलायनो हागोन ना? आतसा औ माने आङो नोंथांजों ओ आथिखालनि जेनेखि इन्टारनेट बेनि सो सोमोन्दै सावरायनो नागिर नागिरदोंमोन आरो त नोंथाङा‌ ओ आथिखालावथ‌ जेनेबा इन्टारनेटनि अनगा जोङो जोंनि जिबन खौ साननोनो हाखाला ना इन्टारनेट गैयाबा जोङो माबायदि मा खालामगोन जों बेबो जेबो साननो हाया थ' बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन आरो।
औ हागोन हानायालाय। फोरमायनो हागोन। फोरमायनोसै बिदिबा औ जों इन्टारनेटखौ बुं बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावहाय इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनां ज गोनांथि जानानै फैदों आरो इन्टारनेटा।
उम।
औ गोबां जोंनि इन्टारनेटनि जुगैैनो जों गोबां जोंनि गोबौनि गोबौ सम लानाय खामानिफोरखौ जों गुसुं समावनो जों खामानिफोरखौ मावनो हादों। औ। ओ जों बिदिनो गोबां इ इन्टारनेटनि जुगेदि जों गोबां बिदिनो गेदेर गेदेर खामानिखौ जों गोबां बिदिनो गुसुं समफ्रावनो जों गोबां बिदि खामानिफोरखौ मावलांनायखो‌ नुदों। देन जोंनि इन्टारनेटनि जुगै दै। औ जों गोबां बिदिनो गोबां गोजान गोजान जायगायाव जानाय जाथायफोरखौ जों इन्टारनेटनि जुगोदै जों नुनो मोनदों गोबां बिदिनो गोबां गोजान गोजान जायगायाव जानाय रादाबफोरखौ जों इन्टारनेटनि जुगोदै जोङो औ गुसुं समावनो जों खोनानो मोनदों बा मोनथिनो मोनदों गोबां बिदिनो जों इन्टारनेटनि जुग माने जोंनो थाखाय इन्टारनेटआ गोबां बिदिनो जोंखौहाय बिदियावहाय जोंनो गोबां बिनो हेफाजाब होदों बे बेबायदि मिनथिनाय औ आरो जों इन्टारनेटजों गोबां बिदिनो खामानिफोर मावनो हायो बा जों इन्टारनेटावहाय जों सार्च खामनो हा हायो जों मिथियै बुस्थुफोरखौहाय
उम।
औ गोबां जों बिदि रोंगौ थि मोननो हादों इन्टारनेटनि जुगोदै बा गोबां इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय नांगौ गोनांथि जानानै फैदों आरो दानि जुगावहाय।
उम।
औ।
मानोना ओ इन्टारनेट नङाबाथ' जोङो साननो हा ओ जोंनि फरायनायानो जा बा जोंनि साम फ्रोमबोनि जिउ खुंनाय ओ जोङो दायो जों गोजान गोजान जायगानि मानसि जों फन खालामनो थाखायबो जोंनो इन्टारनेट नांगौ। फरायनायावबो जोंनो इन इन्टारनेट नांगौ। बेनिफ्राय जों माबा मोन से अफिसनि खामानि मावनो थाङोब्लाबो माबा मोनसे ओ अफिस आदालतनि खामानि बा माबा मोनसे गावनि जेरै मा होनगोन बेखौ सरखारनि माबा मोनसे आसनि माबा मोनसे माबा मोनसे खुनु जाया साख्रि बाख्रिनि एप्ला खालामनो थाखायब्लाबो जोंनो इन्टारनेट नंगौ मानो होनबा दायोथ' मुगाया अनलाइननि मुगा अनलाइन जों जाजोबो कलेज एदमिसननिफाय लानानै साख्रि फ्राय लानानै जोंनि गाननाय जोमनाय बायनाय फाननायाबो आजिखालि इन्टारनेटनि जुगिदि जासै अनलाइन सप पिं खालामो । औ जायनि थाखाय ओ माने बेनि इन्टारनेटनि गेजेरजों मोजांबो दं गाज्रिबो दं । इन्टारनेटखौ जोङो मोजां बाहायनो रोङोब्ला बहुद मो जां खिन्थु जेब्ला इन्टारनेट जों जोङो बाहाय जाफिनो अब्ला जोंनि थाखाय गाज्रि होननानैबो सानना लानो हायो जेरै उन्दै उन्दै गथ'फोरा बां द्राय मबाइल नायनाय ओ उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो मबाइल ओ इन्टारनेट सालायनायनि गेजेरजों ससियेल मिडियाव एक्टिब जानाय इन्स्टा फेसबुक बायदि बायदि एक्टिब थानायनि थाखाय गोबांथार ओ समाजाव माखासे गुबुंले हाबाफारिफोरबो जागासिनो दङ । बेनिफ्राय मबाइलाव भिडिअ गेम गेलेनाय बांद्राय उन्दैनिफ्रायनो ओ म बाइल बाहायनायनि थाखाय फरायनायाव दु-दु लोरबां जालांनाय माने दुरबल जालांनाय बेफोरखौ माने इन्टारनेटखौ बाहायब्लाबो माने बेफोरखौहायो नायनानै बाहायनो रोंनांगौ गौ आरोे दिथागिरिफ्रा बेफोर खौ गथ'फोरनो फोरमायनानै होनांगौ माबे समाव नायनांगौ मा बे समाव नायनाङा बा मोनसे सम खानानै होनांगौ आरो माबे समाव नायनांगौ माबे समाव नायनाङा बिनि बेफोरनि सोमोन्दै आं सानो आरो जेनेबा आरो फरायनायनि फरायनायनि खेथ्रआव बुंबाथ' फरायनायाव थ' जोंनो बहुत हेल्प खालामनो हायो जों जों मिथियो माखासे नलेजफोरखौ जोङो इन्टारनेट निफ्राय लानो हायो जेरै इउटुबनिफ्राय लाना हायो । गुगोल साटजिफिटि बिदि जिमिनि बायदि बायदि प्लेट फटर्म दङ गोांथार प्लेटर्म दं इडुकेसनेल प्लटफर्मफोर दं। बेनिफ्राय गोबांथार एप्स फोरबो जाबाय आजिखालिथ' ना बर'नि दङ' मोनसेना सोरांनि आलारि बेफोरबायदि गोबांथार एप दङ' बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि रोङैखौ रोंनो हायो मिथियिखौ मिथिनो हायो । ना? ओ नोंथाङा मा माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन आरो बुंनो बुंनानै होदो आरो एसे
औ गोबां बिदिनो इन्टारनेटजों बिदिनो रोंगौथिखौ मोनदों बा जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फाबो जादों बा जों खायफा खायफायाव जों नायोब्ला अब्ला जोंनि थाखाय जों खहाखौबो नुनो मोनदों जेरै जों औ उन्दै गथ'फोर खौ नुयो जों गोबां बिदिनो मबाइल मबाइल बा जानबुंजोंहाय जों बिदिनो गोबां बिदिनो गोदोनानै थानाय बा गावनि समखौ बे जानबुंआवल' होनाय जों गुबुन, गुबुन फारिलाइयाव जों समफोरखौ होयिखौ जों नुनो मोन्दों। औ। गोबां बिदिनो जों गथ' गथ'फोरखौ गोबां बिदिनो जानबुंनि दारै गोबां गाज्रि जानायबो नुदों बा बबेबा बबेबायाव जों बबेबा मोजांखौबो नुदों बबेबा मोजां गाज्रि दङ बिदिनो जों इन्टारनेटनि जों गोबां बिदिनो अबेबा गोखा अबेबा गोदै जों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो बेखायनो जों गावनि समखौ गावनो होसोनो रोंनांगोन आरो जेन गेदेर बिमा बिफाफोराबो उन्दैयाव उन्दैनिफ्रायनो जों फोरोंनांगोन जेन जानबुंआवल' जों गोसो होबा जाया जों बाहेरानि दुनियाखौ नायनांगोन माखासे जों औ सम लायै सम जों होसोनांगोन जों गावनि खामानिखौ जों गाव मावनांगोन म औ। जानबुंआबो गाज्रि नङा मोजां जों बाहायनायनि सायाव सोनारो, औ जों गोबां रोङि बुस्थुफोरखौ बिनि बिनि दारैनो जों मिथिनो मोनदों जेरै जों जानबुंनि दारै जों आजिखालि इउटुब ससियेल मिडियानि बागै जों फरायनायनि बागावबो बा बागैबो जों मोननो हायो। जों आजिखालि इउटुबफोरनि बागै इउटुबफोरनि जुगेदियैनो जों फरायनोबो हायो जों आजिखालि इउटुब इउटुबनि लोगो इउटुबनि दारैनो जों गोबां बिदिनो जों फरायनायखौ नुनो मोनदों गोबाङानो आरो फरायदोंबो। जों थाखाय इन्टारनेटआ बबेबा खेथ्रआव खेथ्रआव बहुत मोजांबो जादों आरो जोंनि थाखाय जों मोजां सालायनो रोङाबा बा जों बाहायनो रोङाबा जोंनि थाखाय जोबोर खहाफोरखौबो जों नुनो मोनदों, नङा होनब्लासै?
उम।
औ। आंनि मोनथिनायाव बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जोबोरैनो बेफोरबायदि मोजां गाज्रि मोजांबो जोंनि थाखाय बाहायनो रोंब्ला मोजां आरो जों बांद्राय बिदिनो बाहायफ्लेबाय थाबा जों जितु जों समफोरखौ होसोनो रोङाब्ला गावनि गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावाब्ला जोङो जोङो फरेखायावबो गोलैनो हागौ माब्लाबा
उम
बेखायनो जों गावनि समखौ गाव मोनथिनांगोन आरो माब्लादि फरायनांगौ माब्लादि मानांगौ जोङो जे औ जों बायदिसिना बायदिसिना बिदिनो जों गेमफोर गेलेब्ला जों बायदिसिना बिदिनो जोंनि खहाफोरखौ नुनो मोनो गेमखौबो गेलेनाङा नङा गेलेजायो। खमलायो जों औ
बांद्राय गेलेयोबा जोंहा जोंनि लस दं आरो। मानो होनबा बांद्राय गेम गेलेयोब्ला जोंनि मेगना गाज्रि जागोन। जों बांद्राय माइल स्क्रिन नायबाय अब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जालांगोन। बेनिफ्राय आरो बांद्राय गेलेबाय थायोबा जोंनि माइन्डआवबो मोनसे इफेक्ट जागोन जे जों बेखौ गेलेयाबानो थान नो हायै एदिकसन जालांगोन। बिनिखायनो माने टाइम बांद्राय बाहायफ्लांगोन जोङो जोंनि प्रपार जोंनि देहानो जे जोंनो प्रपार रेस्ट नांगौ मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ जिरायनाय नांगौना मेलेमनो- बो जोंनि मेगन जोंनि गासै देहा मोदोमनोबो जोंनो जिरायनाय नांगौना। त बै जिरायनाय समा- समावबो जों बांद्राय मबाइल नायबाय थायोब्लाबो इनटारनेट नायबाय टि भि नायबाय थायोबा बेनि गेजेरजों जोंनि देहाया लस दं आरो खहा दं । मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो खामानियानो मोजां आरो गाज्रि थाखायो। सोब खामानि सोब जायखिजाया बिथिंखौ नायोब्ला नुयो मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो। बेबायदिनो मोजांबो दं आरो गाज्रिबो दं आरोना। इन्टारनेटनि जुगिदि जोङो गोबांथार गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरखौ मानसिफोरजों खबर लानो हायो। गुबुन गुबुनाव फरायहैनाय समाव गावनि बिमा बिफा आंगो सुबुंफोरखौ खबर लानो हायोना? आरो बिनि फ्राय बिनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानायावबो हेफाजाब मोननो हायो। बेफार फालांगि खालामनायाव बो जोंनि थाखाय हेफाजाब दङ। जों फारसेथिं नायोब्ला बे फार फालांगि खालामनायफोराव नायोब्ला ओ जोङो टाइमनि टाइमखौ सेभ खालामनो हायो। हमनानै ला जोङो देल्लि मुमबाइ बायदियाव थांनानै जोङो बैफोर बायदि बेसादफोरखौ बायनानै लायनो हाया। बेयाव थांनांगौबा जोंहा गोबां रांखावरि नांगौ गोबां नाथाय जों बेखौ अनलाइननि जुगिदि बिहरनानै लानो हायो बिनि गेजे - रजों जोंहा टाइमा सेब जायो बेबायदिनो आरोबाव बिनि गाज्रिखौ बुंनो थाङोब्ला गाज्रियाबो बिब्दिनो बांद्राय नायनानै जोंनि देहा सोलेरा नस्थ' जागोन बांद्राय बेखौ नायोब्ला जोंनि मेलेमाव बिनि गोहोम गोग्लैगोन औ बेनिफ्राय आरो नांनायनि बांद्राय नायबाय थायोब्ला जेनेबा जोङो गोनांथिखौ नायालासिनो आबां जाबां जुदि ट्रल खामबाय थायोबा अब्ला जोंहा टाइमनिबो लस जागोन औ सम-समनि बरबाद जागोन ओमफाय गोरोन्थि मालाबा समाव जोङो इयउटुब बा फेसबुक जिखुनु जाया प्लेटफर्मावनो गोरोन्थिनि गोरोन थि गियान होनायबो नुनो मोनो आरो। बैफोर गोरोनथि गियाना ज गियान जों जुदि जों इन फ्लुयेन्स जायोबा जोङो बिसोरनि गि बे गोरोन्थि गियानखौ जुदि जोङो मेलेमाव सोनानै लायोबा अब्ला जोंनि खहा जायो बेफोरनि थाखायनो माने मोजां आरो गाज्रिखो बिजिरनानै नायनो रोंनांगौ आरो। बिनिफ्राय मोजांनि साइद खौ बांसिनै फल' खामनांगौ आरो। आंनि बायदिब्ला
थांजो जोंना समाबो जाबाय नामाथाय दिनैना औ औ बिदिब्ला औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय गोजोनथोंसै।